हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
ओं नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
औ औ दंथ'यो दे नोंथां बुंलाय?
अ' होनब्ला जोङो जों बर'फोरनि मा होनो ना हमनाय बागै हुदानि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
ला सावरायनोसै।
औ औ ओमबा आंनो आंनो सावराय औ नोंथाङा बुंग्रोनोसै नामा?
औ आंनो बुंग्रोसै दे। जोंना ना हमनाय हुदाया मा होनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना बर'फोरनाव दङ नङा होनबा नोंथां जोंनिया ना हमनाया। जोंनिया बर' आइजोफोरा जेरावबो आखा फाखा बेबायदिनो जोंनो ना, साम', खांख्राइ लायनाय बेफोरावबो जोबोर आखा फाखा आरोना बेबायदिनो जोंना
औ औ
बिसोरो मा होनो सोरबा सोरबाखौ जोंना मा होनो जोंना गरिब न'खरनि मा होनो आइजोफोरा जोंना ना नाथुरफोरखौ गुरनानै ना फाननानैबो जोङा मा न'खरफोरखौ जोंना फोथांना लाखिगासिनो दङ होमबा नोंथां।
औ औ
थारैनो माहोनो बेबायदिनो मा होनो जोंना नाफोरखौ जोंना मा होनो जेखायजोंबो मा होनो गुरनानै लायो जेखाय खबाइजों न'आव आयजोबग्रा आरो जोंना मा होनो बायदि रोखोमनि जोंना माखासे औवानिनो हमग्रा आगजुफोर दं नङा होनोमबा नोंथां जेरै बेफोर जाबाय मा होनो बे जेखाइ खबाइ पेन फल' खखा दै आरो जोंना बेफोरनि अनगायैबो जोंना माखासे माने आस्रा जेफोर बा लाङिफोर बेफोरजोंनो मा होनो जोंहा संनो हायो नङा होमबा नोंथां जोंना फोरनि अनगायैबो जोंना मा होनो जोंना हौवाफोराबो जोंना बर' हौवाफ्राबो जोंना नाखर लायनायफ्राव मा होनो जोंना जोबोद आखा फाखा बिसोर मा होनो जेबोद गोजान गोजान थांनानै मा होनो जेनेबा खाथियाव दैमा गैयाबाबो जोंना गोबां दैमाफोराव मा होनो ना सारनानै जोंना हौवाफ्राबो मा गाव गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाखिनानै दङ होमबा नोंथां जोंना बेबायदिनो मा होनो मा साम' खांख्रायलायनानै जानाय फुदाया जोंना बेबायदिनो बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो माने दोरोङारि सोलिबोनाय मोनसे हुदा आरो बेयो मा होनो आखु जानानै दं आरोना जोंना जोंना सियालखौ मा होनो सिगांनि समाव जोंनिया नाफोरा गोबां मा होनो मोनला बायोमोन अब्लाबो जोंना दा नाफोरा मा होनो एसे खम जालांबाय नङा होमबा नोंथां जोंनाबा दुब्लिफोराव गोदो गोदाय खोन्थायो जोंनि जोंना आबै आबौमोनहा मा होनो दुब्लिफोरावनो नाफोरखौ मोनलाबायनाय खोन्थायो जोंना हमलाबायनानै ओमफ्राय जोंनाफा मा होनोांद्राय होनो जोंना ट्रेकटरजों मफोर दुब्फोरखौ हालवो ना नङा होमबा नोंथां बेनि थाखाय जोंना मा बिनि थाखायबो जोङो आरो माखासे मा होनो जोंना बे माखासे मेडिसिन बा रासायनारि मुलिफोर बाहायनायबा दै माफ्राव गोलैलांनायजों जोंना मा होनो जोंना नाफोरा मा होनो थैलाङोना बेफोरजोंनो जोंना मा होनो नाफोरा एसे खम जालांनो मोनजायो आरोना जोंना दा बेनिखायनो नाफोरखौ जोंना एसे गिदिर गिदिर दैमाफ्रावबा गोथौ गोथौ दैफ्रावसो थानाय नुयो आरोना जोंना मा होनो जों फिसा फिसा जाहा दैफ्रावनो थाया जोंना आरो दा मा होनो दैज्लांफ्राव एसे फैयो जोंना जेनेबा अखा बांखाजों एसे दंग' नङाफ्राव फैयो नङा होमबा नोंथांनि दैमाफ्रावबो जोंना बेफोर नाफोरखौ जोंनो मा होनो जोंना गोबां ओंख्रिजों जायो जोङो जेरै मैथा नाखौ जोंना मा होनो बर'फोरनि मोनसे मा होन जोबद गोथाव ओंख्रि होननानै साननाय जायो नङा होनोमबा नोंथां नानै अनाय जोंना नारसि आरो जोंना नाजोंनो मा होनो जोंना बर'फ्रा मा नाफामबो बानाय नङाबा नोंथां बे जाय बर'फोरनि मान बि मा होनना जोंना जि अइटेक मोननाय दोरोंङारि जाग्रा नङा होनबा नोंथाङा
औ
बेबायदिनो मा होनो जोंनिया मा होनो ना हमनाय हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनानै जोंहा दासिमबो मा होनो बर' समाजाव सोलिगासिनो दं आरोना आरो मा होनो बिदिनो जोंहा सोरबा सोरबाथ' मा होनो सानफ्रामबो जेनेबा जोंना साम' खांख्राइ बेफोरबायदि मा होनो लायनानै जोंना लायै लायै मा बिदिनो मा होनो जमा गोबां मा होनो जेनेबा बेफार फालांगि खालामगासिनो दं आरोना सोरबा सोरबा जेनेबा मा होनो गावसोर गुराबाबो सोरबा सोरबा सङैोबा जों नामा बेबायदिनो बेफारि बा फायखारि मा होनो बायस'लाय बा मा होनो फानलाय खालामनायजों जोंना बेफोरबायदिजोंबो जोंना मा होनो बर' सुबुं आरोना मा होनो जोंना हिनजावफ्राबो हौवाफ्राबो मा होनो बेफोरबायदि मा होनो नाफोरनि बिजिनेस खालामनानै जोंङो माखासे गोबां जोङो मा होनो सुबुंफोरखौ जिउ खांनानै नुगासिनो दं आरोना जोंयो जोंनानोानो आङो दा ना हमनाय गानि बारै जों बांद्रायसेबां मोजाङै मिथिया हब्ला नोंथाङा दा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंना ना हमनाय हुदायाथ' गोदोनिफ्रायनो जों नुनो मोनखायो आरो जोंना ना ना हमनाय होनोब्लाथ' जोंना बर' आइजोफोरा एबा बर' हौवाफोरा जोबोद आखा फाखा आयजोफोराल' आखा फाखा नङा आरो ना बर' हौवाफोराबो जोबोद आखा फाखाखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जोङो ना हमनो थाखाय जोंनो जोबोद आगजुफोरनि गोनां बि जायो बेबायदिनो आइजोफोरा जोंना जेखाइ खबाइ लानानै बेफोरबायदि ना हमनो थांनायखौ बा ना गुरनो थांनायखौ जों नुनो मोनसै। आरो बेनि अनगायैबो जोंना हौवा माहारिफोराबो बेबायदिनो सेन, खखा, खाखि बायदि रोखोमनि आगजुफोर औवाजों बानायनाय बेफोरबायदि हेबनानै जेनेबा ना हमनो थांनायखौ एबा ना लायनो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। आरो बेनि अनगायैबो जोंना ना हमनो थाखाय जोंना लाङि बेफोरबायदिनो जे, आस्रा जे, बायदि रोखोमनि जेफोरखौबो ज जेफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो। आरो जेफोरजोंबो जों ना हमनो हायो आरो आरो जोंना ना होनोब्लाथ' जोंना बेफोरबायदि आगजुफोरजोंल' नङा जोंना बर' सुबुंफोरा आखाइजों हमनायाव जोबोद आखा फाखा बिदियैनो जोंना दंग'फोर खोथेनानै एबा बिलोफोराव जोंना दखल खालामनानै बेबायदिनो मेथ'खा बोखांनानैओ ना हमनाय एबा खुसिया लाबोनाय आरो बेबायदिनो आइजोफोराबो जोंना दंगलफोरफोरखौ सारथेबनानै ना हमना लाबोनाय आरो बायदि रोखोमनिओ जेनेबा आयदाफोर लानानै ना हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ बेनि अनगायैबो जोंना बेफोरबायदि बिलोफोराव मा ना मोनो होनोब्लाथ' जोंना बेबायदिनो गांजेमा एंखावरिफोरखौ खौबो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंना थुरिना, नाथुर ना ओ आरो बेनि अनगायैबो जोंना फिथिख्रि ना, मावा ना, सें ना, गोरि ना आरो बायदि -बायदि रोखोमनि नाफोरखौ मोननो हायो आरो। आरो बिलोफोरावथ' जोंना जेनेबा मालाबाफोर दैबानाफोर जायोब्ला फुख्रिफोराव हेंगारना दोननाय नाफोरखौबो बिलोआव थांफानानै जेनेबा दैबानायायाव थांफानानै बिलोफोराव थाहैनाय जायोना बेफोर नाफोरखौ बिलोआव हमहैयोबा जोङो जेनेबा बिदिनो फुख्रियाव फिसिनाय मिरगा ना, कमलकाट आरो बायदि रोखोमनि फुख्रिनि नाफोरखौबो जोङो बिलिफोर बिलोफोरनिफ्राय जोङो मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बेनि अनगायैबोओ जोंना बेफोर नाफोरजोंनो जोंना ना मावा एबा ना फिथिख्रिजों एबा बेबायदिनो ना फिसाफोरजों जोंना बे ना फिसाफोरखौ जोङोओ देनानै ओ जेनेबा नाफाम बानायना दोननाय जायो आरोना। बे थास' गोसोमनि थास' बुग्लाजों बेजों जोंना देफानानै जों बेखौ हासुंफोराव एबा बेफोरबायदिनो खुम्ब्रा थख्राफोराव जों बेखौ सोनानै नाफाम महरै जोङो बानायनानै जानो हायो आरो। बेबायदिनो जोंना बर' आइजोफोरा मालाबाफोर नखरफोराव जेबो गैयाबा जानो जेनेबा गोजा -गोजाबा ओंख्रि गैयाब्ला जोङो ना गुरब्रबनाय हुदाखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो आइजोफोरा ना गुरग्रबनो -गुरब्रबना लायनानै जेनेबा न'आव संना होफैनाय एबा बेबायदिनो न'आवनो मिथिंगानि मोननाय जेरैहाय जोंना मैथाजों ना आरो बेबायदिनो जोंना ओ थाइगिरजों ना आरो बेनि अनगायैबो जोंना मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोथां मैगं ओ जेरैहाय जोंनिया थुनथुनि गुथा गुथ्रा। मानिमुनि मानिमुनि बायदि रोखोमनि गोथां मैगंफोरजों जोंना खारदि खारै मैगं संनानै ओ जेनेबा नाखौ एसे गारब्रबना होनानै जानायखौबो जोङो ओ नुनो मोनसै आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोंना नाखौ गोबां रोखोमनि मैगंफोरजोंबो संनानै जानो हायो जेरैहाय जिना सबायजों नाखौबो जानो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंना दालिफोरावबो नाफोरखौ बा ना मावाबा ना फिथिख्रिफोरखौ एसे गारनानै होनानै ओ जानो हायो आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोंना ओ गोरैना आरो सेंना होनोब्लाथ' जोंनिया बेखौ ओंखाम गोजांजों ओ जेनेबा बे नाखौ जोङो खावनानै बाथोन देनानै ओ जानायखौ जोङो जेनेबा जानानै जोबोद गोथाव मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो ओ जोंना ना हमनाय होनोब्लाथ' ओ जेनेबा जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबो नाथायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो हौवा माहारिफोरा ओ जेब्ला मोनाबिलि जायो। अब्ला जोंना ओ ना सुनो थांनाय एबा ना दाननो थांनायफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो गोदोहाय जों बेफोर खामानिखौ बा बेफोरबायदि ना हमनाय हुदाखौ जों बांसिनैहाय नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जों बेफोरबायदिखौ बारा नु-नुनो मोना आरोना आरो बेबायदिनो आथिखालावथ' गोबां जेनेबा फुख्रि गोदोर गोदोर जावनानै बेबायदिनो फिसारि बानायना ओ ना बायनानै फिसिनाय जायो गोदोर गोदोर आरो बेबायदिनो ओ जा मालाबाफोर जानो लुगैबा बेबायदिनो जेफोरजों सारनानै एबा नाफोर बोनानै जोङो बेबायदि न'खरावनो ला खिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बा बेबायदिनो ना बोनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेनि अनगायैबो आथिखालाव जों नुनो मोनो जे गोबां रोखोमनि फालांगि खालामो नाफोरनिबो आरो बेदिनो जोंना बाजारफोरनिफ्राय नाफोर लाबोनानै जोङो न'फोराव संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। गोदोनि बायदि बायदि ओ गोदोनि बायदि जोङो जेनेबा दंग' बिलोफोराव ना हमनानै लाबोनाय एबा ना सारथेबना लाबोनाय बा ना गुरनो थांनायफोरखौ जोङो बांसिनै जों नुनो मोनलिया। बेबायदिनो जोंना ओ ना गुरनो थाखायथ' जोंनो जेखाय नांगौ बे फोरखौ जोंना ओ बर' सुबुं बा आबै आबौ गोदोनि आबै आबौमोना जोंना न'फोरावनो बेफोरखौ औवानिफ्राय बानायना एबा औ औवाजों हनानै बेबायदिनो बानायनानै जोङो ओ ना हमना लायनायखौ जों नुनो मोनोमोन।
बेबायदिनो ना गोबां आगजुफोरखौ जोङो बांसिनैहाय जों औवाजोंनो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
फफ्राय बेनि अनगायैबो ओ जोंना नाफोरल' नङा बिदिनो जोंना खुसिया आरो खांख'मा ओ आरो बेबायदिनो गांजेमा आरो ओ मा होनोमोनलायनो बेखौ बेबायदिनो बायदि रोखोमनि ओ एम्फौ एनलाफोरखौबो ओ जेनेबा ना हमनो थांबा बुथुमना लाबोनानै ओ बाथोन देनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो जोंना खां खाय साम'फोरखौबो दंग' एबा बिलोफोरनिफ्राय हमना लाबोनानै न'फोरावनो बानायना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो जोंना दंग' बिलोफोरावल' नङा ओ मालाबाफोर जोंना दानियाथ' जों नुनो मोनोखि मालाबाफोर ट्रेक्टर जों हालेव एवब्ला दुब्लि फोथारफोराव बेफोराव ना ना मावाबा बेफोरबायदिनो ना बैथा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो हमना लाबोनानै जोंङो जानायखौ नुनो मोनो आरो। होमबा नोंथां जोंना समाबो जायाखै नङा समाबो जाबाय होमबा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन थ नोसै नामा।
औ जागोन दे नोंथां
औ औ गोजोननाय थाबाय